ओ खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां।
उम रायलायखांबाय
औ।
उम उम
होमबा मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथाङा जे फोरमायनानै होदो नोंथां।
बिदिनो जानाय लोंनाय
औ।
उम
जेरै जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायफोर दं नङा होनबा?
ओ जेरैहाय जोंनि ओ गामियारि सुबुंफोराथ' हाजो दैमा सेर -सेर थानानै गोबां बिदि थाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे फोराव थानानै मोजां मोनो होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो नङा होनबा औ थिग बेबायदिनो जेरैहाय ओ गोदो जेरै जाय समाव हाजो सेर- सेर थायोमोन जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा अबा हाजो फोरनि जेरै अरनबारिफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खानानै लाबोयोमोन जेरैहाय दिंखिया थास' बिथुरि थारुन बायदि फोरखौ ओ आरो आरोबाव गोबां रोखोमनि दंबावो जेरैहाय सि सिब्रु बायदिफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय खानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होनबा?
आरो बेफोरखौ न'खराव जानायनि अनगायैबो बेफोरखौ माने जोङो फालांगि खालामहैनायखौबो नुनो मोनोमोन थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिनो न'आवबो जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावना लानायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय माइजों लोगोसे जेरै गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगं जेरैहाय औ बोथोर लानानै मैगं थाइगंफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरै लाइ लाफा
ओ मुला आलु बायदिफोरखौ जोङो औ फान्थाव बेलाथि बायदिफोरखौ खौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनोमोन थिग बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोर बेफोरखौ मेसें बोथोराव गायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जोङो जोगोनार बायदिफोरखौ नङा होनबा
उम
थिग बायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो ओ दैज्लां बोथोरावबो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ गायनाय नुनो मोनोमोन जेरैहाय भिन्दि औ दायो दैज्लां बोथोराव औ बे जेरैहाय भिन्दि जोगोनारफोरखौबो दाबो गायनाय नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव गोदोनि बायदि जेरैहाय बोथोरखौ नेबाय थानो दरखार गैला आरोना दायो माने जोङो बोथोर नङाबाबो बेलेग बोथोरफोरावबो बेफोर आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो जोङो औ थिग बेबायदिनो बेफोर आबादफोरखौ गावसोरनो मावनानै जेरैहाय आ जानायखौ जों नुनो मोनोमोन औ आरो जेरै दोरोङारि जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरबो दं जेरैहाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथाय अनला इंख्रि जायो जोंनि जोबोद औ बियो जोंनि जोबोद गोथाव जाग्रा मोनसे आ जेरैहाय ओंख्रि आ जेरै जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमनि मि मिथिंगायाव मोननाय बिलाइफोरजोंबो जानो हायो आरो नङाबा बे बिदिनो अन गुन्दैजोंबो जोङो अनलाइ ओंख्रि जानो हायो नङा होनबा जेरैहाय जोङो
आ मिथिंगायाव मोननाय गोबां रोखोमनि बिलाइ बिबार होनबाथाय जोङो जेरै आ मुदुमफुल बिबार मुदुमफुलनि बिलाइ बिनि उनावहाय बासिखि बिबार सेवालि बिबार बायदि फोरजों जोङो अनला एख्रि जानो हायो आरो जेरैहाय जोङो दाउजों गोबां रोखोमनि ना दाउ बा बेदरफोरजोंबो जोङो अनला ओंख्रि संना जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय दाउजों बो अनला इंख्रि जानाय नोनो मोनो थिग बेबायदिनो ना फोरजोंबो अनला ओंख्रि जानाय नोनो मोनो जोङो
आरो थिग बेबायदिनो आरोबाव दंबावो जेरै साम'जों सबाय ओंख्रि बेबो जोंनि जोबोद गोथाव जाग्रा मोन थि मुवा औ आ जेरैहाय आरोबाव गोबां रोखोमनि मैगंफोर दं जेरैहाय ओ लाइ लाफा लाइ लाफा खौबो मैद्रु संनानै जायो जेरैहाय आम थिग बेबायदिनो आरो गोबां आरो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जेरै बांसिनै माने रुनानै जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बे जेरैहाय थास' बिथरिफोरखौ थारुनफोरखौ रुना जानायखौ जोङो नोनो मोनो नङा होनबा आलुफोरखौबो आरो थिग बेबायदिनो मेना जानाय बा बाथोन जानाय बायदिबो जोंनि गेजेराव आ दोरोङा दि नेमखान्थि दं होननाय होनखायो माने दं आरोना। जेरैहाय मेना जानाय होनबाथाय जोङो ना मावाफोरखौ थालिर बिलाइ बा हायजें बिलाइफोराव ओ हालदै बिलाइफोराव जोङो औ हालदै बिलाइ नङाबा आ थालिर बिलाइ फोराव जोङो जेरै मेना जानायखौ जों नुनो मोनो‌ थिग बेबायदिनो बाथोन जानाय होनबाथाय जोङो जेरै गांजेमा बाथोन खांख्राइ बाथ थोन आरो ना बाथोनफोरखौ जोङो नोनो मोनो। नङा होनबा? बा औ बा नोंथाङाबो ए से जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फोरमाय
उम
गोन नामा नोंथां? एसे फोरमायनानै होबा साबसिन जागोन होनना आं सानो औ।
उम जेरै दै मा
औ
जेरै दुगैनाय ओंखाम संनाय
औ
जेब्ला जों मोनसे खामानि मावनोबा जोंनो मा नांगौ दै।
औ
दिनै दै गैयाब्ला जोंहा जेरै खामानिफ्रा बेबायदिनो थालांबाय थागोन आरो। अब्ला जोंहा मा नांगौ जाहै दै जेब्ला जों ओंखाम संनो नागिरो अब्ला जोंनो मा नांगौ दै।
औ
जोंनो गासैबो बिथिङाव मा नांगौ दै।
औ
बेनिखायनो दैया जोंनि सुबुं हारिनि गोनांथि
औ नंगौ नोंथां।
दै थायोब्लासो जों गासै खामानिखौ मावनो हायो नङासै?
औ नंगौ।
उम ओंखाम जायोबा जोङो दै लोंदां नङाबा जोङो मा जागोन मालाबानि समाव बिनो थाबथागोन।
औ
आरो देहाखौबो मा खालामो दै थायोब्ला थाजिमै लाखियो आरो ना। मनङासै? बेनिखायनो जोंनो दैखौ जोंनि देहा सोलेराव जोंनो नांगौ जायो।
औ
अब्ला नोंथांनिफ्राय फंनैसो दैनि बिसय बा लोंनायनि बिसय बुंनो हागोन जोंनि जोंनि देहाफ्राव थाजिम लाखिनोबा जों मा मा खालामनांगोन बेनि सोमोन्दै जों मा जायोबा जोंनि देहाखौ
औ औ नोंथाङा जेरैहाय दायो
औ नोंथां नोंथाङा जेरै दायो दसे सिगां बुंलांबाय दैनि सोमोन्दै औ नंगौ दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। दै नङाबानो जोङो थांना थानायाव माने जोबोद ओ जेरैहाय गोब्राबसिन आरो थिग बेबायदिनो जेरै दैखौ जोङो जेरै फुंनि फ्रायनो जोङो मोनासिम दैखौ बाहायो जोङो जेरै लोंनायनिफ्राय दुगैनाय माबा मुवा बेसादफोरखौ सुस्रानाय बायदि खामानिफोरावनो जों दैखौ बाहायो। थिग बेबायदिनो जोङो आबाद मावनाय बा जोङो जिब जुनारफोरखौ लोंहोनाय बा दंफां लाइफांफोरनि थाखायबो जोंनि थाखाय दैया जोबोद गोनांथि नङा होनबा थिग बेबायदिनो जेरैहाय दै दैखौ जोङो आबाद मावनायावबो बाहायो जोङो। आरो दैफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगौ। बारा जेरैहाय जोङो ओरैनो दैफोरखौ जोङो गारलाबाय नाङा जेरैहाय दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होनबा। आरो दैखौ जोङो अरायबो माने मोजां दै खौ जों बाहायनांगौ नङाबा बि दैनिफ्रायबो माने गोबां रोखोमनि बेमारा आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय गगा होननायनिफ्राय हमनानै मोदोमनिबो गोबां रोखोम समनि बेमारफोरजों जानायखौ जों नुनो मोन नङा होनबा नोंथां। औ आरो बिदिनो जेरैहाय
उम
आबाद आबादनि सोमोन्दै जेरैहाय आं थांनोससे सिगां फोरमायलांबाय जेरै आबादनि थाखाय गोबां रोखोमनि दै नांगौ होनोबा दै नङाबानो माने आबादफोराबो गाज्रि जालाङो नङा होनबा जेरैहाय रानस रानस्लाव रङो जेरै थिग बेबायदिनो दं फां लाइफां औ दं फां लाइफांफोराबोथ' रानस्राव राङ ना दै नङाबा आरो बांद्राय दैबाबो माने बे फोरो गाज्रि जालाङो जेरैहाय औ दैनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय बार जेरै दैबानाफोर जाबा जोंनि आबादफोर न' बां गासैबो औ गासैबो माने औ औ नंगौ नोंथां। औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथां। ए जानाय लोंनायनि सोमोन्दैनो नोंथाङा एसे फोरमायना होबा साबसिन जागोन नामा नोंथां?
औ ज जङो फुं बेला जोंनि देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय जों मा जायो सानफ्रामबो ओंखाम नङा जायो?
औ
जों बे ओंखामखौ बहानिफ्राय मोनो जेरै आबादारिफ्रा दुब्लि बारियाव बिदिनो सान हर हथिनानै मा खालामनो मावनानै लाबोनाय फै
औ